हेल' औ नोंथाङा खोनादों ना
औ खोनादों अ मोजां आनोना
औ मोजाङानो औ औ नोंथाङा मोजाङानो ना
औ आंबो मोजाङैनो दं
औ
दे होमबा जोंनि टपिक लानायखौ रायलायनोसै नामा?
औ जोंनि टपिकआ हबिस नङा होमबा?
औ नंगौ।
औ
स' नोंथांना मा हबिस दङ
आंनि हबिसआथ' मेथाइ रोजाबनाय आरो ना माने
अ मोजां मोजाङानो
रोजाबनो माने आं बिराद मोजां मोनो आरोना बा रोजाबबाबो ओ आं हारसिंनो थानायाव रोजाबबाबो आं बिराद मोजां मोनो आरोना मेथाइ रोजाबनो होनबाथाय। माने आं बिराद मोजां फिल खालामो
अ अ
औ नोंथाङाबो इन्ट्रेस्ट दं नामा सिंगिं खालामनो?
आङो इन्ट्रेस्ट दङ दंनाया दानि बे जे ट्रेन्दिं दंमोन जे क्रसिदिं होननाय आं बेखौ खालामो आरो बै उलजों जि सुनाय बा फुथुला सुनाय
औ
उम थायोना बे गंसे दानलाजों बानायनाय बा गंनैजों बानायनाय बा एमब्रयदारि होन मेहेन्दी बेफोराव हबिस दं आरो आंना इन्टारेस्ट दं आरो आं खालामो आरो उन्दैनिफ्रायनो बेफोरखौ। आरो औ औ खरसेतखौ बारा गोबाव जायाखै सोलोंनाया बोसोर थामसो जाबाय खोमा क्रसेत सोलोंनाया आङो, ओमफ्राय गेजेराव बिजनेसबो खुलिदोंमोन जेरै बयबो खुलियो दा फिसा फिसौ ओमफ्राय दा बन्द' खालामबाय आंनि फरायनाय बा बिदिनो बेस्थ' लाइफनि थाखाय मावफुंनाय जायासै आरो खामानिखौ।
औ।
स' नोंथाङा मेथाइ रोजाबनो मोजां मोनो होनदों आरो ना?
औ औ।
अ स' मानि प्रफेसनेल सिंगार नामा नोंथाङा? बा सिंगिं
बिब्दिथ' नंद्राया माने ओ बिदिनो फिसा आरोना।
अ अ स' गानफोर खनो आरोना फिसा फिसौ फांसनफोराव?
फांसनावद्राय नङा आरो ना माने इदिनो माने गाव मोजां मोननायसो आरो आं बिदि एफाबांबो फांसनफोरावबो थांफेराखै खननो। खनसे ओ बिदिनो स्कुलावहाय प्रग्राम जानायावहाय खनदोंमोन आरो आङो।
अ ओमफ्राय माबाफोर इन्सट्रुमेन्टस दामो नामा?
बिब्दिबो दामद्राया आरो ना माने ओरैनो आङो ओ न'आव थाबाबो बिबदिनो आरो अबा अबेबा थांबाबो बिदिनो गान खोनासङो, गान खनो इदिनो मोजां मोनो आरो। एफाबांबो बिदि माने गिदिर गिदिर बिदि माबाद्रायाखै आरो ना माने आं सानदों उनाव फोर जालांगोन लासैनो दा आरो फरायनायबो टाइम ना बिब्दियाव बांद्राय माबा गोसो होथ'वाखै आङो
ओम ओम बिदिनो आंनिबो मेर्लाफोर लोगोफोर दङ जे उन्दैनिफ्रायनो खनबोनानै दा फिसा फिसौ जायगाफोराव खनो इन्स्टाग्रामफोराव हगारो फेसबुकफोराव हगारो बिदिनो गिटारफोर बा माबा इयउकिलिफोर दामनानै हगारो गोदोनिफ्रायनो खनग्रोनानैथ' कनफिदेन्स फैहांबाय आरो मोजां बुस्थु बेबो कनफिडेन्स डेभेलप खालामनो थाखाय?
उम।
नोंथाङाबो सम मोनबा सोलोंबानो जाबाय ओमफ्राय इन्सट्रुमेन्टसफोरखौ दानो थाखाय। साहस फैयो आरो। मोजां मा मा मेथाइफोरखौ खोनासंनो
बिदिनो ओ बायदिसिना हेबनाय होननानै
औ औ हेबो आङो
औ हेबो ना
ओ हेबोथ' होनजाया माने सुयो गस्लाफोर औ ओमफ्राय खुन्दुंफोरजों जे गस्ला बानायोना
औ
औ औ बेफोर बेफोरखौ होनदों आरो आङो
औ नोंथाङा माबा सप बिदिनो स्टरफोर खुलिदोंमोन नामा बिबदि हेबनायनि माने
ओ स्टरथ' होनजाद्राया माने आंनि जे इउनिभारसिटिनि फांसन दङमोन बेहाय मोनसे सटल खुलिनाय कम्पिटिसन दंमोन आरो स' बेहाय आङो बिदिनो खुलिनानै फिसा फिसौ ओरैनो बुस्थुफोर बानायनानै फानदोंमोन आरो एसे एफा एनै
अ
उम
सेल जादोंमोन ना फाननाया मोजाङैनो
एफा एनै जाबाय आरो दाथ' बारा बुरजा बुस्थु खालामनो हायाखैमोन नालायथो हारसिंनो बानायनाय बुस्थुमोन नालायथो बिराद टाइम लायो आरो क्लासबो दङमोन ओंखायनो बेस्थ' जानानै एफा एनै खालामनानै ओरैनो साहा लोंजासाबनाय प्रफिट मोनदों आरो ओम
बिब्दिनो उनावहाय टाइम मोनबाथाय सुलांफिनदो
औ औ
बिबदिनो ओ किटसेेनफोरबो बानायोमोन नामा
औ बानायो बानायनाया
औ
उम
किचनफोरखौथ' जेबो नङा दाबो ओरैनो थानायाव बानाय जायो नङा होमबा फिसा फिनला बुस्थु ना
औ दाथ' बानायजायो खिन्थु उनाव आंना दा सामार भेकेसन सोलिगास दं नालायथो दा बानायनो जायो उनाव आंना क्लास स्टार्ट जाबा बिराद माने फुंनि नयथानिफ्राय फास्ट्सिम जायो जोंना क्लासआ बिराद हेक्टिक ओंखायनो सोलाफहैनो नागिरा
औ
उम बिदिनो खुलिदोंमोन गोदोहाय कलेज टाइमाव बिदिनो खुलिदोंमोन बाट गेजेराव बिदिनो फरायनाया बांनायनिफ्राय बांनायखाय सोलाबाखसै ओमफ्राय न'आवबो खामानि थायो बिनि थाखाय सोलाबाखासै ओंखायनो बिजनेसखौ बन्द' खालामफिननांदों।
औ
बारा बिदै फिदिंनो हायासै औ औ उनाव टाइम मोनबा खुलिफिननो सानदों आरो आंबो बेनोसै नोंथांलाय ओमफ्राय मा मा मेथाइफोरखौ खोनासङो
बिबदिनो हिन्दी संबो खोनासङो ओमफ्राय बर' आङो माने बिराज मुसाहारि आदानिखौ बिराद मोजां मोनो आरो ना बिनिखौ आङो खोनासंबाय थायो बिराज आदा मोसाहारिया। भे फेभारेट सिंगार आर ना आंनि बिराद मोजां मोनो आङो मेथाइफोरखौहाय माने कुवालिटिफोराबो बिराद मोजां जायो।
औ
बिराद मोजां ख'नो आरो ना आदाया ओमफ्राय आं बिनि मेथाइखौ माने आं हारसिंनो खनोबो ओमफ्रायो बिब्दिनो ओ खोनासङोबो आरो ओरैनो थानायाव।
उम उम
औ नोंथाङा खोनासङा नामा बिराज मुसाहारि आदानि मेथाइखौ
सम सम खोनासंनाय जायो आं बारा मेथाइ खोनासंला बाया आरो ना मोनथिया खिन्थु बिदिमोन नङा जे खोनासंथारै सम सम टाइम मोनबथाय खोनासङो गोसोखांनानै खि बेफोर गाना मोजां बायदि गाना मोजां खोनादों खोनासंसै नामा होननानै गोसोखांनानै खोनासङो आरो।
बिब्दिनो उनावहाय नाजालांसै बिदिनो क्लासफोर लानो नङा होबा।
लाबानो जाबाय जुदि बेफोराव इन्ट्रेस्ट दं मेथाइ रोजाबनाय इन्ट्रेस्ट दंबाथ' मोजाङानो बेफोराव दा मानसिफोरा बिराद ओ मा होनो इन्सटाग्रामफोराव हगारायनानैसो भिडिअ बेफोरनि थाखायनो स' मोजां बेबो
औ नोंथाङाबो नाजालांबानो जाबाय
औ औ
औ
दस्राफोरखौदि बिस इनकालट खालामनो सानो नामा मा होनो बिथाङा जेखौ सानगासिनो दं खिन्थु दासिमबो सोलोंनाय जायाखै
मा होनदों
ओ मानि दस्रा हबिस जेखौ नों माबाफोर मानसिफोरनाव नुनानै सोलोंनो गोसो जादों बाट दासिमबो सोलोंनाय जायाखै बेफोरबायदि माबाफोर दङ नामा होननाय सोंदों आं
आंनावथ' जेबो बिदि गैया गैनाया
अ अ
माने आंना हबि जा माने मेथाइ खननायल' आरो ना। आं एफाबंबो बिदि क्लासफोरबो लायाखै बिदि इन्सथ्रुमेन्ट फोरबो बिदि जेबो दामा आरोना ओमफ्राय आं जायखि जाया ओ मोजां मोनो आरो मेथाइ खननानै मेथाइ खोनासंनानै
उम
बिदिल' आरो नोंथाङा दं नामा बिदि नों जेरै बुंदोंमोन
आंनि बुंनाय मथेबा आंनो बिदिनो इन्सट्रुमेन दामनो गोसो जायो बाट दासिमबो सोलोंनाय जायाखै आरो आंबो सम मोनैनि थाखाय ओ बिदिनो गिटार होन इउकिलेले होन मालायफोरखौ दामनाय नुबा बिराद मोजां मोनो आरो मारै दामो आंबो दामनो हानो बिदि गोसो जायो एखमबा आंनि लोगोफोरा बिराद मि ओ मेथाइ खनग्रा बा मेथाइ रोजोबग्रा बा बिदिनो दामग्राफोर दङ नालायथो बिदिनो बिसोरखौ नुबाथाय गिटार बा इउकिलेले बा सि बुं होन बिराद मोजां दामोनालायथो खोनासंबा दामनो लुगैयो आरो आंबो
औ
खिन्थु सोलोंनाय जायाखै दासिमबो
ओ आंबो बिदिनो ओ दामद्रायथारिबो नङा आरोना माने ओ खेनसे खनै बिदिनो ओरैनो फिसा फिला जेरै खाम बैसागु बोथोराव जों दामोना बिदिखौ दामबाय आरो ना गामि एरियानि जेरै खाम सिफुं सिफुंखौथ' सुनि रङा बारु बिब्दिनो जथा ओमफ्राय सेरजा होनोना सेरजा बेखौ माने दामखांबाय आरो थ्राय खालामखांबाय औ एसेबांबो बिदि दामनो रोंद्राया आरो
औ एफा एनै सोलोंनायनिफ्रायनो रोंजोबो बुस्थुफोरखौ मोजां देनां रोंजोबगोन
औ
फ्राय जाखांबाय ना थाङा
जाखांबाय नोंथां
औ औ माथो मोन ओंख्रियालाय
ओंख्रियाथ' जोंना दिनै जोबोद गो थावमोन ओह नारजिजों अमामोन
अ ह' मोजांथ' ओ
नोंसालाय मा ओंख्रिमोन नोंथां
जोंनाबो अनला ओमफ्राय आलुसो ओ निरामिससो जादों ओमफ्राय बे एफा एनै नारजि होदेरनाय सङो ना अनलाखौ
औ औ
बिदियैनो जादों आरो जोंहाबो
औ मोजां
ओम ओम जोंना औ दे होनोमबालाय दोनलायसै
औ